नोंथां
औ नोंथां खुलुमबाय नोंथां
गोजोन फुंनि गाहाम हामग्लायनाय आंबो नोंथांसिम जाारसिहरनाय थाबाय
औ नोंथां
औ दा बिदिब्ला आं नोंथांखौ कल खालामनायनि जाहोनानो जाहैबाय जोङो न'खरावनो बे दाउ अमा मोसौ बायदि फिसिनानै जोङो जिउ खुंनो हायो बेनि सोमोन्दै जोङो एसे सावरायनोसै औ अब्ला दे नोंथाङाानो एसे बुंग्रोदो
औ नोंथां जोंहाथ' न'खराव बांसिनानो दाउ अमा बोरमा हांसो बेफोरखौ फिसिनाय जायो जोंनि ओनसोलावहाय ओ जोंहा जेरैहाय मोसौ फिसिब्ला जोंहा मोसौनिफ्राय गाइखेर मोनो जों बे गाइखेरखौ फाननानै रां आरजिनो हायो आरो जोंहा मोसौनो थानो थाखाय मोजां गलिबा बानायनानै होनांगौ जायो
औ
औ आरो जोंहा बोरमा बेफोरबोथ' जोंहा बोरमा खौबो फाननानै बुहुद फैसा आरजिनो होयो। बोरमाया जेरैहाय मानै माथाम बेफोरदि फिसा होयो। जों बेखौ एसे फेदेर देरनानै जोंहा फानबाथाय रां मोनो आरो जोंहा बोरमानि थाखाय थानो थाखाय गलिफोरखौ मोजाङै ओ मोजाङै थिं बिदिनो सायला बेफोरबायदि मोजां बानायनानै खालामनांगौ आरो होमबानिया बांसिन मोजां जायो आरो बिसोरखौ मोजां बिदिनो जानो आदारखौहाय मोजाङै हाग्रा मोजां जायगा नायनानैहाय हैनांगौ जायो आरो आरो जोंहा हांसोफोरनि थाखाय जोंनो दै नांगौ जायो हांसो फियोब्लाथाय हांसोफोरा दैयावसो बांसिन थायो। थानाय जायो नालाय
हाखर हाखर नांगौ जायो आरो हांसोफोरनि थाखाय आरो दाउफोरबो फिनाय जायो दाउफोरावबो जोंहा बुहुद फैसा मोनो। आरो खाजि खालामना दोनबाथाय बोसोरसे बोसोरनै बिदि गोबाव दोननानैबो फाननो हायो आरो बिदिनो ओ कयलार बिदि बायदिसि ना फिना फिसिनाय जायो आरो दाउफोरखौ
आरो अमा फि अमा फियोब्लाथाय जोंहा गुन्दै नांगौ जायो आरो गुन्दैयाव एसे फैसा बाहायनाय जायो।
गुन्दै बायोब्लाथ' जोंनो फैसा नांगौना अमायाव गुन्दै बायनायाव फैसाया हाबना थानाय जायो आरो
ओम
औ बांसिनानो जोंङो अमा फार्मखौ मोननाय जायो आरो जोंनि ओनसोलावहाय
बांसिनाव अमा फोरखौनो फिनाय जायो आरो ओ बर'फोरा उम ओम मा होनो ओम लाथा एम्फौबो फिनाय जायो आरो औ आरो लाथा एम्फौ फिथोब बेखौबो फाननाय जायो। लाथा एम्फौबो फिनाय जायो। लाथा एम्फौ फिनो थाखाय जोंनो इन्दि बिलाइ नांगौ जायो।
औ
औ आरो बर'फोराहाय हिसान दानाय जायो। हिसाना हिसानजों जेरै गामसा फालि दख'ना आर'नाइ फालि बेफोरदि दानाय जायो आरो जों बेफोरखौ ओ न'आवनो दानानै जोंहा बेफोरखौ फाननो हायो।
दा नोंथाङा एसे फोरमायना होलाय?
नोंथां बुंनाया सैथो जों थारैनो जोङो आबाद मावनायजों लोगोसे बिदिनो न'खरावबो बिदि आबाद महरै मा बिदि फार्म महरै जोङो जोंनि गंफ्रोमबो न'खराव बिदिनो दाउ, अमा, मोसौ, बोरमा, हांसो बिदिनो ना फिसिनाय माने मोनसे नङा मोनसे माने गंफ्रोमबो न'खराव मा होनो थाखायो आरो नों
औ नोंथां।
औ दा बिदिनो जोंहा मोसौ होनोब्ला जोंहा बिदिनो न'खराव मोसौ बिदिनो फिसा होग्रा मोसौ गाय बि थायो मोसौ हालुवा दा मोसौ हालुवाखौ जोङो दुब्लियाव बा आबाद फोथाराव हालेवनो नांगौ जायो। बेनि अनगायैबो जिहेथु मोसौ गाया जिहेथु बोसोराव माफा माफा फिसा होबाय थायो दा बे माफा माफा माफा फिसा होनायखौ दा जोङो फोथारावल' बाहायगोन बेे नङा जोंहा रांखान्थिनि जिहेथु जोंनो न'खराव न'खर सालायनो गोनांथि जायो दा बे गोनां बे मोसौ फिसाफोरखौ फेदेरनानै मा होनो बाजार बा हाथाइ फोराव माने फाननाय जायो आरो आरो बे फाननायनि फैसाजोंनो माने न'खराव नांगौ जानाय लाइ लथर बिदिनो जानाय लोंनाय आदार दिदिनो बेराम नायनाय आरो बिदिनो गथ' गथाय फिसिनाय फेदेरनाय मानाय बेफोराव बेफोर फैसाफोराव बाहायनाय जायो। नोंथां
औ नोंथां।
आरो बेनि अनगायैबो जोङो अमा अमाखौनो होन दा जोङो गंफ्रोमबो बर' न'खराव अमाखौ नुनाय जायो जेहुथु जोंनि बर'फ्रा बांसिन अमा बेदरखौनो जाना मोजां मोनो नालाय नोंथां।
औ नोंथ'
दा अमाखौनो फिसिनाय जायो दा अमाखौ फिसिनो होनोब्ला जोङो बिदिनो माइनिफ्राय सौनानै जि मोननाय गुन्दै आरो बिदिनो थास' थास'नि बिलाइफोरखौ रुनानै बिदि होनाय जायो आरो बिदिनो गोबाङा बिदिनो जि जुमाइबा सेरेब सावखांदा बे माइरं गारनाय बे जायखौ जिनाखि अफ्रि होनना बुङो। बेखौबो होनानै मा होनो अमाखौ फिसिनाय जायो आरो बिदिनो अमाया देरब्ला बिदिनो बेखौबो जिहेथु रांखान्थिनि बिदि मददनि थाखाय फिनाय जायो दा बेखौबो फाननाय जायो आरो नोंथां। आरो बेनि अनगायैबो बेखौ फानना थां फाननायनि थांखिया जाबाय बेदर दाननानै फाननाय। दा बेदर दाननायनि अनगायैबो जोंहा बिदिनो अमा बिदि बुन्दिखौ बिदिनो फिसा होनाय जायो। बिदिनो बोसोराव खंफा बिदि फिसा होयो अमा बुन्दिया दा अमा - अमा फिसाया देरब्ला अमा फिसाखौबो फाननानै बिदिनो माासेयाव नैरोजा थामरोजा ब्रैरोजा बारोजा गाहामाव फाननानै बिदियो मासे अमाया जिहेथु माब्रै माबा सयथा सातथा बिदि फिसा होयो। बिनिफ्राय माने गोबां रां खामायनो हायो आरो दा बेफोर रांजोंनो गथ' गथाय फिसिनो हायो बिदि फेदेरनो फोलावनो फोरोंनो स्कुलफोरनि फिस होनो हायो बिदिनो गाननाय जोमनाय आरो बिदिनो न'नि नांगौ जानाय बायदिसिना मुवा नांगौ जानाय बेफोरखौ बेफोरजोंनो जगायनो हायो आरो नोंथां। आरो बेनि अनगायैबो दाउ दा दाउ होनोब्ला बेबायदि न'खर गैया जे सोरनावबा मासेबो गैयि मा होनो बर'नि न'खराव गंफ्राम न'खरावबो माने मासेब्लाबो दावउआ थाखाथारो आरो बेखौ जोंङो बांसिन न'आवनो बेदर जानो फिसिनाय जायो आरो बेनि अनगायैबो जोङो एसे बुरजा ब्लाबो उम जोंङो मालाबा फैसा नांगौ जाब्ला जोङो फाननायबो जायो बे बेखौ फाननानैबो माखासे न'नि नांगौ जानाय संख्रि बानलु बिदिनो मैगं थाइगं बायदिसिना जाया न'आव गैया बेखौ बेखौ फाननानै मा होनो जोंङो बायनानै लाबोनो हायो आरो
औ नंगौ नोंथां।
दा बेनि अनगायैबो जोंहा फख्रि दा फख्रि होनोब्ला जोंहा बर' न'खराव बांसिन थायो। फिसाब्लाबो थायो बा गिदिदब्लाबो थायो दा जाया जायनाव न' खाथियाव बे दङ बिसोरना मा होनो डाबल प्रफिटबा प्रफिट आरो नोंथां।
औ
दा फख्रियाव बिदिनो ना होनाबो बिदिनो नाजोंबो रां आरजिनो हायो बा ना मोनजायै आरो बिनि अनगायैबो बे फुख्रियाव मा होनो जोङो हांसोखौबो फिनो हायो आरोना।
औ नंगौ
जिहेतु हांसोआबो जि फुख्रियावनो बिदि गोजावना एम्बु बायदिसिना एम्फु एनला जानानै मा होनो देरो आरो बिदिनो बे देरब्ला जोंङो बे बे खौबो माने फाननानै माने फैसा जोंङो आरजिनो हायो आरो। नंगौ नोंथां। बुंनाया गाससिबो सैथो दि जिहेथु बर'फ्रा एम्फौबो फिसियो। ओ एम्फौ फिसिनो थाखाय इन्दि बिलाइ नांगौ जायो। इन्दि बिलाइ होनानै मा होनो एम्फौफोरखौ फिनाय जायो आरो जेब्ला देरो अब्ला देरनानै माने फिथोबाव फिथोब थोबो आरो बिसोर माने। दा फिथोबनिफ्राय बि सानब्रै सानबा जाबा बेनिफ्राय एरख'नानै मा होनो बे एम्फौखौ जोंङो फाननो हायो आरो। दा बे एम्फौखौ दानि मुगायाव माने गोबां बेसेनाव फाननो हायो। बिदिनो सेरसेयाव ब्रैजौ बाजौ बेबायदि माने फाननो हायो आरो ना बेनिफ्रायबो मा होनो जोंनि बर' आइजोफोरा माने गोबां रां आरजिनो हायो आरो।
औ
आरो लोगोसे जि एम्फौआ थुबनाय फिथोब जि एम्फौ बा गान्दा फिथोब दा बेखौबो जोंङो फाननो हायो। जायखौ निखि माने खुन्दुं बानायनायाव बाहायो आरो बायदि बायदि बानायनायाव बाहायो होननानै जों मोनथिनो मोनो।
औ
आंङो नोंथां आं बेसेखौनो बुंना दोनथ'बाय दा नोंथांङाबो माखासे थालांनायफोरखौ बुंनो हागोन।
औ नोंथां नोंथां बुंनाया गासैबो सैथो जोंङो ओ ओ न'खरावहाय जोंङो नाखौबो फिनानै फाननो हायो। जोंनो नानो एसेबां आदार नांङामा एसे गुन्दै इदि होबानो जायो आरो गुन्दैफोरखौ। एसेबां आदार नांलाया नानि थाखाय।
औ
औ ओ जोंहा बांसिनानो नाफोरखौ बिदिनो माबाखौसो जानाय जायो नालाय न'आव फिसिनायफोरखौ बिदिनो।
औ।
औ आरो जोंहा मो सौ मोसौखौ जोंहा ओ बैसागु बोथोरहावहाय मोसानायनि सिगां सिगां सानसे सिगाङाव थुखैनाय जायो आरो।
औ।
औ। दैमा दैसायाव थुखैनो लांनाय जायो। ओ मोसौनि दैमा दैसायाव थुखैनाय लांनायनि सिगां जोङो मोसौखौ गं आसुगुरखौ थाव गोथांजों इदिनो नानानै होयो। ओ बिनि उनाव ओंखाम दोनि हांगारफोरखौ थालिर बिलायाव सैख्ल'ना थहननानै जों थावजों लगायनानै लानाय जायो। बेखौ इन्दि थारायखौ सथाम सथाम खालामनानै ज' खाजाबना मो मोसौनि गासैबो मोदोमावनो फाख्रा सिख्रा दागो होजोबनाय जायो आरो।
औ।
औ ओ बिनिफ्राय आरो लाव फान्थाव आरो हालदै गोथांजों साखा साखा हानानै माखासे मानि लो सुनाय जायो। औवानि जों सानसे सिगाङावनो नागिर नागिर बुथुमना दोननाय जायो आरो। दिग्लि लेवा, बाब्रि खब, मोखोना बिबार माखासे मानि इदि बुथुमना दोननाय जायो आरो। मोनफा मोनफा खनसायनानै बेसेबा मुथा खानानै लानाय जायो। आरो गंफ्रोमबो न'नि उखुम